हेल' हेलौ हेलौ ओ खोनादोंना औ अब्ला जोङो बे समाव दान्दिसे सम जोंनि समाज बा जोंनि जायगा जोंनि थासारि बेयाव माबायदिहै गथ'फोरा गोदोनि समाव जों जेब्ला नायगोन आरो दिनैनि समजों रुजुयोब्ला बियो आलादा गुबुन गुबुन गोदोनि समावब्ला गथ'फोरा गोबां समावनो लोगो नांनानै ओ सम बायदियै स्कुलाव थां थांनायनि उनाव जेब्ला स्कुला जोबोमोन फरायसालि जोबखांनायनि उनाव लैहोर लैहोर ओंखाम जानायनि उनाव दसे सम जि गावब गाव जि गामि बे गामियाव जि फिल्डफोर दङ जेराव फुटबल क्रिक केट बायदि खेलाफोरखौ गेलेनो हानाय बेबायदि जायगा दङ बेफोराव फैनानै लोगोसेयै गथ'फोरा गोबां समाव बिबायदि गेलेनाय जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैजों बे बै दिननि दिनखौ दिनैजों रुजुयोब्ला बियो आलादा मानोना दिनै गोबां फिल्डफोर दङ। जि फिल्डफोराव दिनै बिबायदि गथ'फोरखौ नुनो मोनलिया एसेबांबो नाथाय गोदोनि समावबा बेफोरबायदि फिल्डआ फुरा माने गथ'फोरजों बुंफबोमोन बायदि बायदि खेला गेलेनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन। अब्ला दिनैनि दिनाव जोङो थिनो हायो मानो थाखाय बिफोरो जादों होननानै बुङोब्ला जानांगौ जानबुंङाबो मोनसे जाहोन बा बिनि बिनि फ्रायबो गुबुन गुबुन जाहोनफोरबो थानो हागौ नों थाङा बिनि सायाव मा सानदों?
निस्सय नोंथाङा औ निस्सय नोंथाङा मोजां मोनसे टपिकखौ लानानै फैदों। दिनै ओ नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला दिनैनि मुगाजों एबा गोदोनि मुगाजों माबोरैहै बिनि मोनसे ओ मा होनगोन बेलेगथि एबा ओ फारागथिखौ बुं नोंथाङा सोंदों नङासै आदसा निस्सय बेयाव जोंहा नायोब्ला जों हसायनो जोंनि समाव जेराव जों नाइनटिसनि जोङो गथ बे समावहाय जोङो स्कुलनिफ्राय फैनानै जोङो फिल्डआव एसेब्लाबो बेबायदि जोङो जोलुर गेलेयोमोन जोङो जोंहा बे जोलुर गेलेनाय नाया जोंनियाव थाखोमोन आरो जों गामिजों गामि जोंहा बादायलायनाय बेबायदि थायोमोन आरो जोङो गावजों गाव सिनायलायनाया गोबां जायोमोन बे जोलुर बादायलायनायफोर आरो एबा क्रिकेट एबा भलिबल बेबायदि बायदि बिबायदि बायदि आरो जोंनि गामिनि रावफोर दोङो जिथु खेलानि नाम जेखौ जों खासि खानानि बुङो बे खासिखाखौ गोबाङा मिथिनाय नङा बे जों गामियाव बाहायग्रा मोनसे ओ खेलामोन बियो। आरो नैफोरबायदि खासि खा आरो जों फिट' होननानै बुङो बेबो जों गोबाङा मा मा बायदि रावजों मिथियो जों आं बेखौ मिथिया नाथाय जों हले बेखौ फिथनानै बुं बुङोमोन आरो फि थ' बेबायदि खेलाफोरखौ जों गोबां गेलेयोमोन आरो जोंनि समाव बे गेलेनायानो मोनसे जोंनि गुदि मोनसे जोंनि देहानि थाखाय बेबायदि मोनसे एक्सारसाइसमोन आरो बिनिखायनो मोनसे वार्मआप बेबायदि बेनिखायनो जोङो बे खेलाफोरखौ जों गेलेयोमोन । आरो जों गोबां बेबायदिनो बे बारिफोराव हाबनानै जोङो बे थाइजौ मोननाय बोथोराव जों थाइजौ फिथाइफोरखो बेबायदि जोंहा बेबायदि लबर थायोमोन दै गुलथि बिदि लबरजों जिथु गावो बे अन फिथाइखौ लानानै बोनानै लबरखौ गावो आरो बेजोंनो खोलैनानै जों थाइजौ जायोमोन आरो जानानै बेबायदिनो जों खान्थालफोरखौबो दंफाङाव गाखोनानै जायोमोन बेबायदि गासै जोङो खामानिफोरखौ जोङो उन्दै समाव जों मावबो दोंमोन। आरो जोङो थाइजौखौ बिफाङावबो थानानै जों सेखाफोरखौ लांखानानै लेबनानै जायोमोन बेबायदि मोनसे एंट्रेसतिंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जों बयबो गासैबो फिल्द फारसे जों फैयोमोन आरो जों बियाव ज जयै मोनसे जोङो गेलेयोमोन आरो बेयाव जोंहा मोनसे दिनैनि मुगायाव नायोब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ नुनो हायो। जोंहा मोनसे खौसेथिया दंमोन आरो जों गावजों गाव सिनायलायनाया गोबां मोजांमोन। आरो जों बेयाव मइेनलि खौसेथिनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन जोङो खौसेथिया जोंहा गोबां दोङोमोन आरो। आरो बेबायदिनो जोङो रंजायोमोन जोङो गोबां फुरथि खालामो आरो दिनैनि जि बि दिनाव जों बुङोब्ला दिनैनि थारिखाव जोंहा गथ'फोरा जेरै जों जेराव जि दिनाव जोङो खेला गेलेयोमोन फिथाइ सामथाय जों जायोमोन दिनै बिनि सोलायै न' सिङाव हाबनानै बेबायदि जानबुंजों बारा गोदाना थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नैबेनो मोनसे जाहोन जानो हागौ मानोना बिमा बिफाया गथ' फिसाखौ दलद थाथों होननानै बेबायदि मबाइल एबा बे जानबुंखौ होनाय जायो आरो बे जानबुंखौ होनायावनो गथ'फोरा बेबायदिनो जानबुंखौ मोजां मोनलांग्रा जायो बिनिखाय बे जानबुंफोरदों बेस स्थ' आरो बेयावनो माखासे गेमफोर थायो बे गेमफोराव बेस्थ' जानानै थाबाय बे जोंहा जेरै जोंनि मोगथाङारि जिथु खेलाम मोन बे मोग थाङारि खेला जिथु मोगथां फिजिकेलि गेमफोर दंमोन बे खेलाफोरखौ गेले गेलेयालासिनो नै बेबायदि मबाइलाव थानाय बे जानबुं सिङाव थानाय खेलाफोरखौ जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै बेबायदि दिनैनि दिनफोराव जोङो बांसिन खेला दुलायाव ओ गोरोबनानै थायिखौ जों नुनो मोनदों आरो नै फोरनो मोनसे जाहोन आरो मइेन बिनि जाहोनानो जाबाय गुबैय जाहोन जाबाय जोंहा जानबुंआव गथ'फोरा बेस्थ'था जाना थाबाय आरो बियाव गोबां गेमफोरखौ बिथांमोना गेलेयो नाथाय रियालिस्टिक मोनसे सैथोथि मोनसे खेलाखौ बिथांमोना गेलेया। नाथाय मबाइाव गेलेयो आरो नैफोरनो मोनसे जाहोन आरो बिनिखाय जों ओ बेखौनो जोङ बुंनांगोन ओ सिगांनि ओ दिनाव जोंहा मबाइल जोंहा जानबुंआ बेबायदि गैयामोन आरो जानबुं गैयैनि थाखाय हयथ' जोंबो बै समफोरखौ जोङो गेलेनो हादोंमोन ज' ज'यै जों मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि थारिखाव गथ'फोरा जानबुं मोननायनि थाखायनो बेबायदि जाबाय होननानै आं सानो नोंथाङाबो बिनि बागै माखासे फोरमायबोला मोजां जागोन
औ नोंथाङा जि ओ माबायदिमोन गोदो आरो दोनैनि दिनाव माबायदि बियो सोलिबाय थादों बिनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा मोजाङै बुंफुरनानै होबाय माबायदिहै गोदोब्ला माबायदिहै गेलेनो थाखाय फैयोमोन फिथाइ सामथाइ बेखौ लोगोसे जाखांनायनि उनाव फुटबल बा बायदि गेले गेलेनाय बे खामानिखौ मावफैयोमोन जोङो बेखौ मिथिनो हायो आरो बेखौनो खालामोमोन गोदो नाथाय दोनैनि दिनावब्ला बेफोरखौ एसेबांबो गोसो होलिया जाहोनानो जाबाय जानबुं नों थाङा बिखौ मोजाङै बेखेवनानै होबाय आरो बि सैथो बाथ्रा बे नंगौ बाथ्रा बि जाहोनानो जादों जानबुं बिनि थाखायनो दोनै बिबदि बाहागो लानाय जाला नाथाय ओ दोनैनि दिनावबो माबायदिहै बिखौ खालामोब्ला माबायदिहै गोदोनि बायदि जाफिनगोन बेफोरबायदि मोनसे लामा बा राहा लामाफोर दङ नामा नोंथाङा एसे गुसुङै बुंनो हागोन नामा गोदोनि बायदि जानो हाथाव ना हाया
निसय
हेलौ
निचर आथाव थाव ओ दिनै दिनाव बेफोर बुस्थु'खौ जों खालामफिननो हायो थांनायाव खस्थ' खालामनांगोन ओ से थियावनो गावनि गथ'खौ टाइम बिदिहै फो फोरोंनांगोन बुंनांगोन आरो मबाइल बे जानबुं दांनाय फ्रायसे गोजाङाव दोनांग सिगि सग' खालामनानैब्लाबो बे बुस्थुनिफ्राय एसे गोजानाव दिन नानै खेला फार से दावगा खस्थ' खालामोब्ला आरो बे जाथाव आरो जों माखासे जोंहा बेबायदि केम्पइेनफोर खालामनो हायो जोंहा माखासे आवारनेस स्केम्पेयेन खेला दुलानि मा माखासे केम्पेनफोर जाथायो आरो बिसोर केम्पियारफोरखौ जोङो लिंनानै आव वारनेस प्रग्राम मोनसे जोङो लानो हायो
यो आरो नैफोरखौ जुदि जों खालामो‌ ब्ला बे बायदि है जागोन
बो जाना कमप्लिट जानाय नाथायब्ला जिथु खेलानि बिख'याव जोङो गोदो बायदि जाफि देहाखौ गोग्गो खालामनो हागोन खेलाया मोनसे जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव गोबां बेबायदि नो ओ मोनसे मानो बे जोंनि दाहाखो दि जों गोमग्गोम लाखिनोबा जाहा दि नाम्बाराव जोङो सेथियाव जोङो फैयो बिनिखाय जुदि लाबफिनोब्ला नैबे आं बुंनाय बाथ थ्रखो खालामनांगोन बिमा बिफाया खस्थ' खा खालामनांगोन आरो मबाइल जानबुंनिफ्राय गोजानाव नों बिनि उनाव बेबायदिनो आवारनेस बिदि साबधान बाने बेबायदि से प्रगामफोर पातिनांगोन बेबायदिहे ओ फुर्बो पातिनांगोन आरो बिनि गेजेरजों गोबां गथ'फोरखो आरो बिमा फिफाखोबो लोगोसे बेबायदि जांख्रिथाय ओ लाबोनो एबा मोनसे सोलायनायखो लाबोनो हागोन इफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला आरो बेसांखिनिखोनो आंनि फारसेनिफ्राय आं बुं-बुंबाय आरो जुदि माबाफोर दंबवब्ला बे समाव ओ बुंनो हागोन।
औ नोंथाङा जि बाथ्राखो फोरखो बुंलांबाय जोबोर मोजां बाथ्रा माबायदिहै सांग्रां खालामनांगौ माबायदिहै गोदो खेलाफोरखौ गेलेयोमोन बेफोरखौ माबायदिहै लाबफिननो हागोन नोंथाङा मोजाङै बुंलांबाय लोगोसे बेयावनो बुंनो सानदों खेलाया दोनैनि दिनावब्ला संसारावनो मोनथिजानाय जाबाय जेरैहाय फुटबल फुटबल होननानै बुङोब्ला बेथ' गंफ्रोमबो हादरफोरा बेफोरखौ गेलेनाय जायो आरो गोबां बिनि गेजेरजोंनो मुन्दांखा खेला गेलेगिरिफोराबो दोनै फैबाय बिनिखायनो बिफोराव गोस सो होहोनाया मोजां होननानै आं सानदों जिकुनु खेला क्रिकेटानो होन फुटबलानो होन भलिबलानो होन जियानो होन बि फोरजो एसेग्राब दोनैनि दिनाव ओ सासे सुबुंखौ गोजौ मोनसे थाखोआव लांनो हानाय जाबाय बिनिखायनो गोदो जिबायदि गेलेयोमोन दोनैनि दिनाव बो बे बिदि गेलेयोब्ला जोंनि थासारि जोंनि समाजफोराव मोजां मोजां गेदेद गेदेद मोनथिजानाय सुबुंफोरा ओंखारगोन आं बि खौ ओ बिसां खोनो बुंनानै दोन्थ'नो सानबाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो जोबथा
हामबायसै जोबोर जोबोर हाम
ओं धन्यबाद।